हेलौ
हेलौ
खोनादोंना आंनिखौ
औ खोनादों खोनादों
औ जों अब्ला जिखिजाया मोनसे आयदा लानानै सावरायसै नामा
सावरायजायो नोंथां
नामा नोंथां
अ दे बुंदो दे
अब्ला जों बर'फोरा जेनाखि गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनाय आइजें आइला बा आगजु
औ
थांना थानायाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय मा मा आगजु बा आइजें आइलाफोरखौ बर'फोरा बाहायनानै गोदोनिफ्रायनो संसार जाब
औ
दा बेनि सायावनो सावरायसै नोंथां
औ दे सावरायजायो नोंथां
अब्ला सोर सावरायग्रोनो नोंथां
दे नोंथांनो बुंग्रोदो
औ जागोन दे नोंथां
ओह
ओरैनोथ' गोदोनिफ्रायनो जेनेबा बर' हारिया मिथ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बायदि मैया गावनो आखाइजों आइजें आइला बाथायनानै संसार जाबोदों
औ औ
सिमबो मानि बेफोर जेनाखि आगजुफोर बा आइजें आयला बेफोरो मानि दासिमबो दङ आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनानै दासिमबो थांनानै दङ
औ
बुंनो थाङोबा जानाय लोंनाय दानाय लुनाय आबाद मावनाय बेफोर गासिबावबो माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनाखि आगजुफोर मानिे बेफोर आगजुफोरनि हेफाजाबजों जेनाखि बर' हारि बे बर' हारिफोरा माने हेफाजाब जेनाखि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद बा आइजें आला बेफोरनि हेफाजाबजों मानि थांनानै। थाबोदों बा संसार जोनायाव गोबां हेफाजाब लाबोदों आरो मिथिंगानिफ्राय मोननाय आयदा।
औ नंगौ नोंथां
दा जों दानाय लुनायनि बेलायाव नायनो थाङोबा जेनेबा जों मिथिंगानिफ्राय मोन। नाय बिदिनो गय बिफां बा माबेबा मोनसे। साल बिफां बेफोरनिफ्राय जेनेबा सि दानो थाखाय साल खुन्था खालामनाय नुनो मोनो।
नंगौ
दा बेबादिनो औवाजोंबो बाथायनाय जेरै गनसा। सोरखि दाङानाथा बेफोरो जाहैबाय। जेनाखि जोंनि दानाय लुनायाव बाहायनाय आइजें आइलाफोर दा नोंथांङा। ओरैनो आबाद मावनायाव बाहायनाय जेनाखि आइजें आइला बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा मा मा?
अ हागोन नोंथां औ जेरैहाय जोङो गिबियावनो बुंनांगोन आबाद मावनो थाखाय। जोङो नांगोलखौ बाहायनाय जायो। खोनाबायना नोंथां?
औ
नांगाल आरो मै जुंगाल।
औ
आरो हासिनि खदाल आरो मा होनो बेखौ खादा। खन्था बायदियारिखौ जोङो बाहायनाय जायो आरोखि ना नोंथां?
औ
औ नोंथां दा नोंथांमोननि गामिजोंहाय ओ आबाद होननानै बुंङोब्ला मा आबादखौहाय मावनाय जायो?
ओरैनो बिदिनो बोथोर लानानै मानि गोबां आबाद मावो जेनेबा मेसें बोथोराव मेसें बोथोरनि आबाद। मावो बिदिनो दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोर। बोथोराव बिदिनो माइखौनो गाहाय आबाद हिसाबै बर' जेनाखि जोंनि गामि बेवहाय माने। माइखौनो बांसिन मावनाय जायो। दा बे माइनि अनगायैबो दैज्लां बोथोराव जेनेबा बिदिनो आरो दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं। मगं थाइगं बेफोरखौनो आबाद खालामो।
औ
बेफोर मैगं थाइगंफोरनि मुंखौ बुंनो थाङोबा जेनेबा बेलाइ। थाइबें दं जोंना भिन्दि मैथा बिदिनो खुमब्रा। जोगोनार बेफोरनो आरो दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय हिसाबै मोननाया।
आरो नोंथां ओ नोंथां
औ
आबादखौ मावनायजों लोगोसे मानि बेखौहाय माने मार्केटफ्राव बाजारफ्राव फ। फानैहैयो ना ओरैनो न'खराव जानो थाखायल' आबादखौ मावनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलजों?
दा जोंनि ओनसोलजोंथ' मा बुंनो नोंथां जेनेबा। गामि जायगा हिसाबै जोंनियावहाय मा‌ने गोबां बिदिनो न'खर न'खर मैगं थाइगं। बिदिनो मावनायखौ नुनो मोनो। बेफोर मावनायजों लोगोसे जेनेबा गावसिरनि जेनाखि रांखान्थि मुलाम्फा। बे रांखान्थिनि थाखायबो मानि गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा जानायनि जेनाखि। ओ मैगं थाइगं बेखौ जानायनि अनगा। गैबो जेनेबा फानहैनायबो माने गामि ओनसोलाव गोबां नुनो मोनो आरो नोंथां।
थनोग
दा बुंनो थाङोबाथ' जेनेबा नोंथां जेनेबा मेसें बोथोर। बोथोरावबो बिदिनो गोबां मैगं फानो
नंगौ
जेनाखि जोंना गामि ओनसोलाव थानाय गोदोनिफ्रायनो बाहायबोखायो जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय आगजुजोंनो जेनेबा हालेवनानै मैगं थाइगं गायनाय बेफोरबादिनो जों नुनो मोनखाथारो आरो
औ नंगौ नोंथां
दा बेफोरबायाददि मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनाखि आगजुफोर बेफोरनि जोहैनो माने जोंनि बर' गामिफोरा फोथांनानै लाखिबोदों आरो जेनेबा बाहायबोदों मिथिंगानिफ्राय बायदि मैया आगजुफोरखौहाय
औ नोंथां
औ दा संनाय खावनायावबो गोबां बिदिनो बाहायो जेनेबा हाथा बेफोरबायदिखौ बाहायनाय नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
मैगं सायनो थाखाय जेनेबा मैगं दोननो थाखाय बिदिनो औवाफोरनि बाथायनाय खादा
औ
ना गुरनो थाखाय जेखाइ खबाय
औ
न' लुनो थाखाय गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदिनो थुरि बेफोरजोंबो गोदोहाय न' लुनाय नुनो मोनोमोन
औ नोंथां
दा ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय औवा बा दंफां लाइफां बेफोर जों मानि न' लुनाय आथिखालाव नुनो मोन ना मोना मानोना आथिखालाव प्लासटारनिबा इथा सिमेन्टनि न' जोब्बाय नोंथांमोननि ओनसोलाव मानि आथिखालावबो बेफोरबायदि मिंथिंगानिफ्राय जेनेबा मोननाय दं दंफां बा औवाफोरनिफ्राय बथायनाय न' नुुनो मोनो ना मोना
औ नोंथां बेनो जिखुनु आथिखालावहाय मानि औवाजों बानायनाय न' बेफोरखौहाय माने नुनो थांबांला माने नोंथां आथिखालावहाय जेरै सिमेन्टनि न' इथाजोंबा बानायनाय न' बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो खोनाबायना नोंथां माने समजों लोगोसे माने गासिबो माने सोलायलांनो हमबाय आरोखि ना नोंथां आथिखालाव माने जोङो औवाखौ माने बांसिन बाहायनाय नुनो मोनला गासिबो माने सिमेन्टनि इथानि दारै बेसो जोङो न'खौ लुनायखौ नुनो मोनो आरोखि ना नोंथां
औ औ
गोबां सोलायनायखौ नुबाय जोङो नोंथां दा नोंथांमोननि ओनसोलजोंहाय माबायदि बेफ फोरो न' लुनायफ्रा माजों?
दा जेब्ला ओ जेब्लानाखि जों आथिखालनिखौ नायो अब्ला मानि गोबां सोलायबाय आरो जेनिबा मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेंनाखौ औवा बा दंफां बिफां बेफोरनिफ्राय मानि खमसै आरो जेनेबा न' लुनायाव बाथामनि गोनांथि थि हिसाबै जेनेबा आथिखालाव दासिमबो माने बाथामखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो नाथाय मानि गोदोनि बादि जेनाखि थुरिफोरजों न' लुनाय औवा होग्लाबनानै जेनेबा हाब्रु लिरनानै न' लिरनाय बेफोरबायदिखौ जों आथिखालाव नुनो थांला आरो नोंथां
औ नंगौ
जोंनि जेनाखि गामि बा जायगा बेवहायबो मानि सोलायजोब्बाय मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव गोबां बिदिनो बर'फोराबो मिस्थ्रि ओंखारबायना न' लुनो गोरों जाजोब्बाय जायनि जाहोनाव मानि गाव गावनो न'खौ लुनायबो नुनो मोनो आरो बा सिमेन्ट इथा बेफोरबायाददि बाला बायनानैहाय नोंथां
आतसा
जायनि जाहोनाव मानि गामि ओनसोलाव जेनाखि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदिनो दंफां लाइफां बेफोरबायदि औवा बेफोरबायदिनि अनगायैबो जेनेबा गोबां थुरि बेफोरखौ मानि आथिखालाव बाहायनायखौ नुवाब्लाबो मानि जेनाखि दानाय-लुनाय बा आबाद मावनाय बेफोराव बाहायनाय जेनाखि मिथिंगायारि बेसाद बेखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ
ओ
दा ओरैनो नोंथांमोननि जेनाखि जायगा बेयाव बेहाय मानि दासिमबो आबाद मावनायफ्राव नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेनाखि आगजु बेफोरखौ दासिम बो बाहायो नामा? ना सोलायबाय।
अ नोंथां दायो माने बांसिनथ' बाहायनाय जाला नोंथां। माने खमायनो हमबाय आरोखि ना गोदो जेसेबां मानि बाहायोमोन बेफोरखौ माने खमायनो हमबाय जेरै नोङो नांगालजों हालेवनायखौनो होन नोंथां। आथिखालावथ' ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय। ट्रेक्टरनि दारैनो माने हालौसै आरोखि ना नोंथां। आरो माखासे साम दांग्रा माने मेचिनबो ओंखारबाय। बेजोंनो साम दांनोबो हानाय जाबाय जोङो खन्थाफोरजों दांलायनांगौनि गोनांथि गैला। मेचिननि दारैनो माने जानोसै आरोखि ना माने खम नुनो मोननाय जाबायखा ना नोंथां आथिखालावहाय।
औ औ दा ओरैनो जेनेबा नोंथां दंफांनिफ्राय बाथायनाय जि बाहायो ना बाहाया नोंथांमोननि जायगायाव?
अ नोंथां बेखौथ' बाहायो आरोखि ना जेरैहाय सियार ब्रेन्स बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरोखि ना अब्लाबो खम आरोखि ना नोंथां जेरैहाय लबारनि सियार बेफोरबायदियावसो माने बांसिन बाहायनायखौ जोङो नुनो मोननाय जाबाय आरोखि ना। औ औ औ!
बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय दामग्रा आगजुफोरफोरबो बाहायो जेनेबा औवानिफ्राय बानाय नाय आगजु बा दामग्रा आगजुनि मुं मिथिगौ नामा?
औ औ मिथिगौ नोंथां जेरैहाय जोंङो बुंनो हागोन सिफुं
औ!
औ बेनो आरखि ना नोंथां।
औ आरो बे थरखा ना मा होनो? नोंथां बे
अ अ आतसा आसा आसा आतसा नोंगौ नों थां थरखा बेखौबो बाहायनाय जायो औवाजों बानायनाय जायो।
दा आथिखाल जेना खि बर'फोरनि बैसागु बेवहाय मानि जेनाखि दामग्रा आगजु बेफोरखौ मानि बाहायनायखौ नोंथांमोननि जेनाखि ओनसोल बेयाव नुनो मोनो ना मोना? नोंथां सिफुंनि बाहायनाय थरखा नि बाहायनाय जेनेबा खाम बेफोरखौ।
औ नोंथां मानि खम जाबाय आरोखि ना नोंथां बाहायनाया। माने खम नुनो मोनसै आरोखि ना। गोदो जेसेबांनाखि बाहायोमोन ना दा मानि आथिखालाव मानि खम नुनो मोनसै आरोखि ना नोंथां।
औ।
खोनादों ना नोंथां? औ माने दानि बांसिन माने मानसिफ्रा माने रोंबांला आरोखि ना दामनाय देनायफोरखौ
औ औ।
मानि बैसागुफोरावबो मानि जेरैहाय दामग्रा बक्स लानानैसो मानि मिउजिक दामनानैसो मानि मोसानायखौ नुनो मोनसै आरोखि ना जोङो गोदोनो बादि गावनि निजिस खुगाजों खननानै मानि बैसागुखौ मानि रिंखांहोनाय फुरथि खालामनाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनला आरोखि नोंथां।
औ नोंथां दा जोंना होमबा फैयै फैयै समा थुंगे फैबाय बा जोब
औ औ दे बिदिब्ला नोंथां औ।